खुलुमो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिनि औ नोंथां जोङो दायो मानि नोंथां जोङो मा टपिकनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां दायो
अ जोङो दासान्दि दायो जोङो मा होनो बे दाथ दैज्लां बोथोरनि सम नालाय दाथ आबादनि सम आबाद मावनायनि सम स बे समाव जोङो आबादनि सायाव एसे रायज्लायनोसै ना मा होनो नोंथां
दे नोंथाङानो फोरमायना होग्रो दे एसे
औ दाथ जोङो आबाद होनो बुङोब्ला जोंनि बर'आनो जा जा जियानो जा गासैबो जेनेबा बांसिन मानसियानो बे गामियाव थानाय मानसिफोरा बांसिन मानसियानो जेनेबा मा होनो आबाद मावनानै जायो आरो आरो बे आबाद
बा जोंहा आबादारि आबादारि
औ औ आबादखौ मावनाय जायो आरो जाय फोरा आबादारि बिसोरो जेनेबा आबाद मावनानै जायो आरो बे आबादखौबो जोङो बिदिनो मोननै रोखोमनि आबादखौ जोङो नुनो मोनो जेनेबा मोनसेया जाबाय दैज्लां बोथोराव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय मेसें बोथोराव मेसें बोथोर माने गोरान बोथोराव जायो आरो ओमफ्राय आरो खायसेया जोङो जेनेबा जायखौ जों दैनि गोनांथि दङ बेखौ जोङो दैलां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो मा खालामनो हायो आबाद मावनो हायो आरो बेबायदिनो दा दैलां बोथोर बांसिन मानसिानो दा माइ आबादनि खामानिखौ मावबोगासिनो दङ स बेबा बे माइ होनोबाथ जेनेबा जोङो बे माइ जेनेबा
मावनाय होनोब्ला जों जुदि जों जुदि माइ आबाद खालामोबा जोङो खालामनांग जेनेबा खोथिया फुननो थाखाय मा खालामनांगौ बे हाखौ मोजाङै हाल एवना लाग्रोनांगौ आरो
औ औ औ
बिदिनो खोनथाम खनब्रैसो जेनेबा हालेवखांनानै जे अब्ला हाग्राफोरा जेब्ला थुैजोबगोन रानजोबगोन अब्ला मा खालामो बे अखानि दैजों नङाब्ला सोरबाफोरा बिदिनो जेनेबा पावार पाम्प बायदिसिना लगाय नानै मा खालामो बे खुथियाफोरखौ फुयो आरो नङा हबा नोंथां
खोथियाखौ खोथियाखौ बा माइखौ जोङो गुदिनिफ्राय नोंथाङा फोरमायना होदों
औ
उम
औ बिदिनो जेनेबा मा खालामो बे खोथिया जेनेबा खोथिया फुनो थाखाय जेनेबा फार्स्टआव मा खालाम बे हाखौ जेबा खोथियाखौ जेनेबा खोथिया बानायनायनि सिगां जानाय सिगां जेनेबा फासथावहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो जेनेबा बे हाखौ मोजाङै हाल एवनानै ला होनांगौ जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला हाया हाया जेनेबा बे खोथिया फुनायनि जेनेबा गोनांथि बायदि हाया जागोन अब्ला मा खालामो बेखौ बे माइखौ जोंङों मा खालामोाय माइखौ जोंङो दैयाव सोमनानै लाखियो आरो साननै बेफोरबायदि हरनै बेफोरबायदि जेनेबा सोमनानै लाखियो ओमफ्राय सोमनानै लाखिनानै आरो बेखौ सानसे बा हरसेनि थाखाय बेखौ थिखांनानै गोजौआव लाखिगोन आरो दैनिफ्राय थिखांनानै लाखिगोन आरो ओमफ्राय ला थांनानै जेब्ला बिखौ न'आव लाबोोन लाोनानै बिखौ जेनेबा बिदि फुलि ओंखारनो गा खालामनो थाखाय बेखौ मा खालामगोन हरसे बा हरनै बिदि जेनेबा बेखौ खायसेया जेनेबा बे बस्थाजों खोबना लाखियो आरो माख खायसे मानसिया जेनेबा बेखौ बिलाइजों बे थास' बिलाइजों खोबना लाखियो आरो जों जेनेनोबा बिदिनो खालाम औ जों जेनेबा बिदि थास' बिलाइजोंबो जोंङो जेनेबा खुबनानै लाखियो आरो सम बायदि जेनेबा बे बस्थाजों खोबना ला जों लाखियो फुलिया ओखारनांगौ आरोनि
खोबनानै खोबनानै दोनोबा खोबनानै दोनोबा जोंहा गाजाया थाब बेरो आरो
थाब औ औ थाब बिरो अब्ला जेब्ला बे बेरगोन ना अब्ला जोंङो मा खालामगोन बेखौ बै हाल एवनानै दोनखानाय बेयाव जोंङो जेंना लां नानै बेयाव जेनेबा जोंङो मा खालामगोन बेखौ फोगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय बे फुखांनायनि उनाव बेयो बिदिनो दुइ मासफोर नांगौ जायो आरो मास मोननैफोर नांगौ जायो आरो बेखौ जेनेबा गायनहा लागि
जोंनि खोथिय खोथिय खोथिया महरै गायजानाय जाजासिम दुइ मासलागै दोननांगौ जायो आरो ना
दुइ मासफोर जेनेबा दोननांगौ
बा नै दान
नै दान बेफोरबायदि जेनेबा जोंङो बेखौ दिरनो थाखाय सम होनरो नांगौ जायो आरो ओमफ्राय जेब्लाहाय बिखौ या जेनेबा जागोन बियो थिक माने बिनि गायन सम जागोन अब्ला आरो बिथिं दुब्लियाव जोंङो मा खालामनांगौ जायो आरो बिथिं बेखौ गायनो थाखाय बे दुब्लियावबो आरो हाखौ मोजाङै जोंङो हाल एवग्रनानै लानांगौ जायो आरो
उम
आरो बिथिं जेब्ला बिथिं हाया मोजां जागोन माने बे दुब्लिनि हाया जेब्ला गाय गाय जेनेबा गायनाय हिसाबै जेब्ला मोजां जागोन अब्ला बिथिं जोंङो आरो खुथियाखौ जोंङो मा खालामनांगौ जायो आरो खोथियाखौ जोंङो होनांगौ जायो आरो नों नंङा होमबा नोंथां बि जेनेबा बायदिसिना जों गाव गाव हायोबा गावजों फोयो आरो जुदि गावहायाब्ला आरो बिदिनो हाजिरा मानसि
हाजिरा होनानै जोंङो खोथियाखौ सिगां फुनानै लाग्रोनांगौ आरोना
औ - औ नंगौ नोंथां नंगौ ओमफ्राय लाग्रोनानै आरो दुब्लिसिं लांनानै ओमफ्राय बिथिं जाय आथिखालावथ' जेनेबा खायसेया बिदिनो मानसियानो गायो आइजोफोरा गायो आरो आथिखालाव एसे देभेलप जाबाय नालाय दा माने बे मेसिनफोर जोंङो जेनेबा गायनायखौ नुबोदों आरो स स' बिनि बागै नोंथांङाबो एसे फोरमायदो माबायदि जेनेबा नोंथांमोननिथिं दायो आबाद बेबायदि मावग्राय मानसि गामियाव दङनाा गैया माने आथिखालावथ' जेनेबा बेबायदि आबाद मावग्रा मानसिबो खायसेया जेनेबा एसे देभलप जाबाय नालाय
औ आबाद नोंथां आबाद होनोबा जोंङो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायखौ जोंङो बहुद खमबो होनजायो फाराग नुनो मोनो आरो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय होनोबा गोदोनि आबाद मावनाय होनोबा गोदो जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय माइ आबाद होनोबा जोंनि गुबै खेथियानो जाबाय जोंनि माइ आबादबो नं बा औ जों गोदोनि दिनाव जोंहा रावबो बिजनेस मावनो बा साख्रि बाख्रि गोबां सुबुङा जोंहा साख्रि बाख्रि गैयामोन बेनिखायनो जोंहा माइ आबादखौनो बोसोराव खेबसे गायनाय हिसाबै जोंहा माइ आबादखौनो जोंहा न'खरफ्रोमबो सुबुं माहारिया माइ आबादखौ बा न'वाव गाव गाव जानो थाखाय हिसाबै जोङो गायनानै लायोमोन थिग बेबायदिनो बे माइ आबादजोंनो जोंहा गोदोनि दिनाव गथ' गथाय गावनि गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनो फोरोंना माइ आबाद माइखौ फाननानै जोङो फोरोंबोनो हादोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बुंना बुङोब्ला दानि जुगाव जोंहा आजिखालि जोंनि सुबुं माहारिया बेफार बायदि बा साख्रि मावनो गोबां बिजनेस मावनायफ्राव गोबां सुबुङानो जोंहा ओ रोंगौथि जाबाय बा सोलोंनो हानाय जाबाय अब्ला जोंहा माइ आबाद खौ जोंहा गायनो गायो खिन्थु दा जोंनियाव टेक्न'लजि बा रोंगौथि गोनां सुबुंफोराबो दा माइ आबादखौ जोङो बे बोसोराव जोङो बोरै बिनिफ्राय बांसिन बारायहोनो हागोन बे हिसाबै जों जोंहा गायनायखौबो जोङो नुबोदोंना
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायबावदो
औ जागोन नोंथां अ नोंथाङा दा बुंलांबाय थारैनो सैथोखा आरो थिग बेबायदिनो जेनेबा जों आबाद मावनानैबो ओ बेबायदिनो गोबां रांखान्थि बेलायावबो जोङो जेनेबा हेफाजाब जानाय बा मदद मोननाय जोङो नुबोदों मानोना जों जेनेबा औ दा जोंहानो जेनेबा बिदिनो जायो ओ बिदिनो जेनेबा मा होनो जोंहाथ' आरो बेबायदि माने एक्सट्रा बेबायदि इनकामनि सर्स गैया नालाय बेनिखायनो दा जों माइखौनो दायो मा खालामो जेनेबा माइखौ जेब्ला मेसेङाव मोनगोन ना होमब्ला बै समाव जेब्ला माइखौ मोनगोन अब्ला जों दा बेखौनो फाननानै बेखौनो जों जेनेबा ओ जोंनि बे नांगौ जानायफोरखौ ना जेनेबा बेफोरखौनो बे माइफोरखौनो जेनेबा मा जोङो फाननानै जोङो बे नांगौ जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो हादों आरो नोंथां बेनिखायनो बे बे माइ आबादावबो जेनेबा जों गोबां बेबायदि मुलाम्फा बेबायदि ओ प्रफिट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना जों बेखौ जा बो हाबाय आरो बिदिनो जेनेबा नांग नांगौ हिसाबै फैसा नांगौ जाब्ला जों बेखौ बाजारफोराव लांनानै जों बेखौ फान हैनोबो हाबाय आरो जों बेबायदिनो फैसाफोरखौ जों मोननो हाबाय आरो
नोंथां जोंङो माइ नोंथां जोंङो माइ आबाद मावोबा माइ आबाद खौ जोङो दान मोनबैसोनि गेजेराव मोननो हानाय जायो
औ बेखौथ' अरैनो जेनेबा ओ तिन मास सारि मासनि गेजेराव जोङो बेखौ मोननो हायो आरो नोंथां बेखौ बारा आबाद माने औ नै नै बा थाम मास बेखौ जोंखौ नांगौ जायो आरो नोंथां तिन मासखौथ' जेनेबा कमप्लिट नांखागौ नोंथां दान मोनथामखौलाय
दान मोनथामजों जोङो माइ आबादखौ दिहुननो दिहुननो हानाय जायो आरो
दिहुननो हानाय जायो आरो नोंथां औ जेनेबा माने बिखौ बे दान मोनथामखौबा माने कम्पालसुरि बिखौ नांथारगोन आरो नांखाथारगोन आरो अब्लासो जेनेबा माइया बे जेनेबा माइ ओंखारनायनिफ्राय माइ मोननायसिम जेनेबा बे दान मोनथामखौ बे मोनथाम मोनथाम आरो मोनब्रैनि गेजेराव जेनेबा जायो आरो नों थां औ बेबायदि आरो
उम
जियानो जाथों नोंथां थह बे आबादनि सोमोन्दै जोङो आबादथ' गोबां रोखोम खमनि दं दंखायो अब्लाबो जोङो बे माइ आबादनि सोमोन्दैनो जेनेबा जोङो रायलायबाय मानोना जोंहाथ' जेनेबा समाबो जोंहा एसे खम नालाय बेनिखायनो जों दा बारा गोलावबो खालामनो हाला स' दिनैनि बे माइ आबादनि सायाव जोङो जि रायलायबाय जों बेखौ बेयावनो दिनै दोनथनोसैना
नोंथां नोंथांनिसिमबो मिथिना मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ दे
दे हामबायसै